ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओरैनो दं नोंथां आङो।
ए दायो फ्रि ना?
औ फ्रि।
दायो होमबा आं नोंजों रायजलायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन बिफां लाइफांनि सायाव, रा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ। दा जोंहा माने बिफां लाइफां होनोब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा बे संसाराव माने जोंनि जिउआ बहुद खहा जागोन माने हां लानायाव। जोङो बिफां लाइफां थाबासो जोंहाबो माने थांना थानायनियाव मुलामफा दं आरो। बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहाबो जोंनि जिउआव माने थांना थानायाव गोब्राब जागोन आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां हेल्प होयो एबा हेफाजाब होयो। जेरैहाय जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनो बार होयो आरो बिफां लाइफाङानो जोङो थांना थानायाव मा होनो अक्सिजेन गेस होयो आरो जोंनिफ्रायनो उल्था बियो कार्बन डाइ अक्साइड गेस लाफिनो आरो। दा। जोंहा बे बिफां लाइफाङा बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां मोगोनाय मोननो हायो जेरैहाय जोङो जाय खमनिया मोनो जेरै थाइजौ बिफांनिफ्राय जों थाइजौ फिथाइ मोनो आरो आफेल फिथाइ आफेल बिफांनिफ्राय जों होम फिथाइ मोनो बेबायदिनो गोबां माने फिथाइ सामथायाइ मोनो आरो जेरैहाय बेखौ जोङो बन बननि थाखायबो जोङो बाहायनाय जायो आरो दानि दिनावथ माने गिदिर गिदिर बिफांखौ जोङो दानि दिनाव दानफायनो मोनला माने दान बेखौ दानफैबानो माने पुलिसफ्रा लोगो लोगो हमनानै लाङो आरो। दानि दिनाव माने बिफां लाइफां दानफायनो मोनला बिफां फांसे दानफायोब्ला जोङो थांबा बिफां गायनांगौ जाहैयो आरो दानि दिनावथ' बिफां लाइफाङा जोबोद खमसै
उम।
माने गायनाया बारा गैला दानबायनाया गोबां जाबाय जेरैहाय बननि आंखालनि थाखाय जोङो दानि दिनाव गोबां बिफां लाइफां मोनफायो बिदिनो माने गोबां हेल्प होयो आरो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय आरो। बिफां लाइफां बै बिफां लाइफां जोंनो गोदोनिफ्रायनो जोङो जेरैहाय बनसिनना जाबोदों आरो दाबो जागासिनो दं आरो। बिफां लाइफाङाबो जोङो माने बेखौ गोबां हेल्प होयो जेरैहाय बिदिनो माने बिफां लाइफांखौबो बिफां लाइफांआबो जेरैहाय गोबां रोखोमनि दङ जेरै गो गोजौ गोजौ दङ जेरैहाय सिगुन सोमलि बेबायदि माने आरो। दा जोंनि जोंनि जायगायावथ' माने बिदिनो साल आरो मा होनो लाल लाल चन्दन होनोना बे गोबां दाम आरो बि दाम होनानै खोनादों होनबाबो जों माने नुफेर नायाखै आरो जोंनि जायगायाव गैया जोङो बे बिफां लाइफांखौ गायनानैबाबो जोङो जेरैहाय रबट रबट बिफां बेफ्रायबो जोङो गोबां माने रां खामायनो हायो जेरै बेनि आथा दिहुनो जेरै बिदिनो माने बिफां लाइफां जोङो गोबां माने रां आरजिनो हायो बिदिनो माने गावनि जिउ बेखौहायो गोबां म थांना थानायाव गोजौ लामाजों लांनायाव गोबां हेल्प होयो आरो बिफां लाइफांआबो माने फारसिथिंहाय जेरै जोंहा जोंनि जायगायावथ' बांसिन थालिर बिफां गय दंफां आरो सिलिखा थाइजौ बेबायदिल' नुनो मोनो आरो जोंनि जायायाव माने गेदिर गदिर बिफां लाइफांखौ जोंनि जायगायाव माने नुनो मोनला आरो गोदोसो माने खोनानो मोन दों गोदोसो बिराद गिदिर गिदिर बिफां लाइफां दंमोन दानि दिनावथ' जोङो गिदिर गिदिर बिफां लाइफांखौनो नुनो मोनला आरो जोंनि जायगायाव माने गिदिर गिदिर बिफां लाइफांखौथ' आजिखालि गोबां माने सारन्थाइबो खमनाय नुनो मोनो आरो दा नोंसिनिथिंलाय मा मा रोखोमनि बिफां लाइफां मोननो हायो?
जोंथियाबो बिदिनो दानि जुगावथ' बिफां लाइफांआनो बारायानो गैला। बांसिनानो खमायलांजोबबाय सिगां बिराद दं बिफां लाइफां दानफायनानै गायनोबो रोङासै मायासै आरो दंफां लाइफां गैयाबानोथ' जों थांनानै थानो हानाय न नङा मानोना दंफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो।
औ
बे नंङाबानो जों थांनानै थाङो बि दंफां लाइफांजोंबो गोबां मालफोर दिहुननो हायो जेरै- जोङो दंफांजोंनो जोङो बिसिना फालें उन्दुनो थाखाय बिसिना दिहुननो हायो जि दोननो थाखाय आलना आरो आरो जोंथ' सिगांहाय मा सिगांनि दिनावथ' लेखाखौ हायावसो फरायोमोन जोङो दानि दिनावथ' लेखा फरायनो थाखाय जोङो दंफांजोंनो बिफांजोंनो टेबोल दिहुननानै आरामसे फरायनो हायो आरो सिगां हायावसो बस्थाब बोनानै जों ओंखाम जायो। दानि दिनाव जोङो टेबोल बेन्स दिहुन लेखा फरायनानै फरायनो हायो आरो दंफां ग गैयाबाथाय दंफां गैयाबाथाय जों गैया आरो मानोना दंफाङासो जोंनि माबा थांना थानायनि राहा जानानै थाबाय आरो मानोना दंफाङा जोंनो जोंनो न' लुनायावबो दंफां बिफांखौ नांगौ जेरै बाथाम बिदिनो न' थिंहो थाखायबो माबा दंफांखौ नांगौ बिदिनो खेमसि फाथाम खालामनायाव नांगौ आरो-
औ
आरो दंफां दंफां होनना बुङोबाथ' बिफां गोबां बिफां दंफांफोरानो- जोंनो फिथाइ होयो मेसेंनिया मेसें दैज्लांनिया दैज्लां- दैज्लाङाव जोङो खान्थाल बिफाङा जोंनो खान्थाल होयो थाइजौ बिफाङा जोंनो थाइजौ- होयो आरो आरो- बिदिनो गोबां बिफां लाइफांनिफ्राय जों फिथाइ मोनजायो आरो जेरै बिदिनो- लिसु
उ
एदि बादि आरो-
दा जोंथिं बिदिनो गोबां जेरैहाय फिथाइ फिथाइ सामथायाइनि बिफां लाइफां गोबां मोननो हायो मिथिंथिंबो बिदिनो खान्थालनिफ्राय खान्थाल फिथाइ मोनोयो आरो दानि दैज्लां बोथोरावथ' लिसु मोननो हायो थालिर आथ' माने थालिरिराथ' मोननो हायो आसकुलबो मोननो हायो। आरो- दाथ' माने नारें खाजु मोननो हायो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय जेरैहाय मेसेंनि दै मेसें बोथोराव मेसेंनि फिथाइ मोननो हायो। बेबायदिनो गोबां फिथाइ सामथाइ मोननो हायो आरो। आरो जोङो बिफांफ्रावबो गोबां माने बिबार बारनाय रोखोमै जों नुनो मोनो। बेयावनो जों जों दायो माने गोजान जायगायाव थांनानैबाबो जों खथ'खौ लाहैयो आरो। खाथियाव गैयाबा माने थाङै थाङै बे जायगायाव फट'खौ लानो गोबां मानसि थाङो आरो। बे बिफां लाइफां सारि सारि थानाय जायगायावहाय
उम। आरो गोबां दंफां गिदिर गिदिर न'आव थानाय दंफांफोरानो जोङो बि दिनो न' लुनायफोराव खामानि होयो। नांगौ नांगौ मोजांबो मोजांसिम बाथाम दिहुनानै जों बेखौ मोजां न' लुनायाव बाहाय गोन आरो बे बे इदिनो दालाय इदिनो जायै बुस्थु न' लुनायाव जायै बुस्थु ओ जोंनि ओंखाम संनाय ओं जों ओं आदार जानो थाखाय ओंखाम संनाय बिनो माबा मोनसे बानायनायाव जों जोंखौ हेफाजाब होयो आरोना बेयाव माबा बनानो जोंखौ
औ औ।
आरो थाइ-नालेंखर फिफां नालेंखराबोथ' जों बिराद मोजां फिथाइ आरोना।
दा जोंनिथिंबो बिदिनो माने फिफां लाइफाङाबो गोबां दङ' आरो खायफा खायफा फिफांनि रोदायाबो जोंनि थाखाय मुलि जानानै फैयो। आरो जेरैहाय जोंहा सफारि दंफांनिफ्राय जोङो बे सफारि बिजौखौ जायोब्ला माने उदै सा नाय आरो दिसेनथ्रि जानायाबो माने थाबैनो हामो आ रो जों माने खायफा खायफा फिफां लाइफांनि गोहोजोंनो गोबां माने मुलि महरै मोननाय जायो आरो। बेखौ माने जोङो डाक्टरनि जायालासिनो जों बिफां लाइफांनि जेनेबा बिजौ रोदाफोर इ दिनो जाबोलय जोङो थाबैनो हामनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मोननो हायो आरो। दाथ' जोंनिथिं बांसिनानो गय गायनाय जायो। आरो बे गय फिफांनिफ्राय जोङो माने बे गयाहाय दानि जुगावथ' गोबां दाम जानानै फैबाय बेखौ माने जों फानोब्ला जोंनि माने गोनांथि जानायखौ जों सुफुंनो हायो आरो। दानि दिनावथ' माने बयबो गय ग्रोम ग्रोम गायनो हमबाय। आरो बे गय फिथाइयाबो गोबां दाम जानो हमबाय। बेनिखायनो माने जोङो गोबां माने गाव गावनि न'खरावहाय जोङो माने गाव न'खरनि संसार जानायनि थाखाय बेबो मोनसे माबा आरो बिजनेस बायदि। दाथ' गय फिथाइया माने थाइनैजों दस थाखा खोमा जोंनियावहाय। नोंसिनियावलाय?
जोंथियाबो बिस थाखानि थाइ थाम मोनो खोमा जोंथिंजाय।
ए।
बा गय बागान गायनांगौ आरोना बिराद मो-मोजां गय बा गान गायबा बोसोरै बोसोर बिराद फैसा आरो जि रग' रग' मोननाय जायो आरो बेनिखायनो गय बागान गायना लानांगौ।
नोंथांजों रायलायनानै गोसोखौ बिराद मोजां मोन बाय होनबा जों बे खिनियावनो दोनथ'नसै नामा?
औ औ दे।
ओ।